अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
अ आङो दासान्दि दङ ओरैनो आबाद फोथार खाथियाव ओरैनो जिरायनानै दङ दा।
अ' नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो।
सावरायनो हागोन नोंथां।
अ ओ गोदोनि मुगानि जानाय लोंनाय आरो दानि मुगायाव जानाय लोंनाय बेफोरनि खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
औ औ औ औ। थ' बिदिब्ला औ औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा जे दिनैथ' जोंहा गोदान मुगाजों लोगोसे माबायदि ओ जोंहा जानाय लोंनायफोरा ओ मा मा रोखोमनि दङ बा माबायदिहाय दिनै रांखान्थि याव जौगायदों जौ जौगानो हादों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हा हागोन नामा नोंथाङा
बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा मोजां खोनायाखै
औ औ ओ नोंथाङा एसे ओ दिनैनि समावथ' जोंहा गोदान गोदान जानाय लोंनाय फैदों। गुबुन गुबुन हादोरनि दा बायदिसिना रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ दा नोंथाङा एसे गोदान मुगानि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ नोंथां थारैनो। ओ गोदोनि बुंनाय बायदिब्ला गोदो आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला ओ दानि मुगायाव जि ओंखारदों जानाय लोंनाय बेफोरखौहाय नुनोनो मोनाखैमोन होननाय खोनानो मोनदों। आरो गोदोनि दिनाव आबै आबौआ ओ जि जोंनि बर'नि ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौनो जायोमोन होननाय खोनानो मोनदों ओ आथिखालावथ' दानि जुगनि गोदान मुगानि जानाय लोंनाय जेरै सावमिन मम' आरो फ्राइड राइस बेफोरखौल'। बेलेग हादोरनिफ्राय लाबोनाय बा बेलेग ओ हारिया। ओ संनाय बेब फोरखौल' अर्डार खालामनानै जानो मोननायखौ नुनो मोनो जोङो ओ बेफोरखौ जायोब्लाबो जोङो गोबां बेमार आजारनिफ्राय ओ ओ। बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनो
औ औ औ
ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरखौ जानाय लोंनायखौनो बेफोरखौ जानाय लोंनाय नुवामोन होननाय खोनानो मोनो आरो गोदो आबै आबौआ बेफोर खौ जायामोन नालाय एसे देहाफोराबो बारा लोमजा सामजा बा बेमार आजार गैयामोन होननाय खोनानो मोनो आरो।
औ औ ।
दानि जुगाव बेफोरखौहाय बांसिनानो जा जानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन नानो जानानै बेमार आजाराव गोग्लैसोना थानाय खौ नुनो मोनो आरो
ओ दानि जुगावथ' ओ मबाइलनि जुग नालाय अर्डार खालामबानो मोनो बिनिखायनो बेलेग हादोरनिफ्रायबाबो ओ जानाय लोंनायखौ न'आव थानानै अर्डार। खालामनानै नुनो मोनो आरो दानि गोदान मुगायावहाय।
औ नंगौ नोंथां
आरो टाउन फोरावहाय। जाहैनायखौ नुनो मोनो जेरै चावमिन आरो औ बायदि रोखोमनि बेलेग हादोरजों ओ सोमो-सोमोन्दो गोनां बेफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ ओ दिनैथ' ओ गोबां दिनै ओ गोदोनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैथ' दानि नोंथाङा फोरमायखाबाय गोदोनि समाव जोंफोरो ओ ओंखाम आरिफोरखौ जानानै थायोमोन लोगोसेनो जोंहा दिनैनि बायदि जोंहा फास्ट फुड बिदि जानाय लोंनाय ओ बिदि गैयामोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां सोलियो जों दिनै रुथिफोरनि खोथाखौ बुंनो हायो दिनै जोङो दिनै सोरांनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना जोङो दिनै साहा आरि दिनै गाइखेरनि साहा दिनै बायदिसिना जोङो साफोराव जोङो लं इलाइसि बा बायदिसिना मस्ला आरि होनानै जोङो जों दिनै साहाफोरखौ फुदिना बायदिसिना होनानै जों दिनै ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानै जोङो सोरांनायजों लोगोसे जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो मानसिफोरखौ नाथाय बेफोर गोदो गोदाय सेबां बिदि गैयामोन गोदो गोदाय इसेल' लोङोमोन नाथाय दिनैनि समाव गोबां रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि बाहायनानै साहा लोंनायखौ नुनो मोनो बिदिनो दिनैनि समाव गोबां रोखोमनि दिनै ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेै ओंखामनि सोलायहाय जोंहा दिनै बांसिनानो दिनै मिमि बा मेगि, चावमिन बायदिसिना आरि फोरखौ जानाय थानायखौ नुनो मोनो दिनै जोङो बायदिसिना फुजा मेलानि खोथायानो बुं दिनै बा दिनै जों टाउन नोगोराव थांनायजों लोगोसे जोङो बहाबा फोर जों जुदि अफिसफोराव जुदि खामानि मावनो थाङोब्ला जों बायदिसिना जोङो फरायनायानो जा बा फरायसालिफोराव थाङोबा जों बांसिनानो दिनैनि समाव पिज्जा, मम', चावमिन बायदिसिना रोखोमनि दिनै बेलफुरि बायदिसिनाखौसो जोङो ओ जानायखौ लोगोसे दिनै गोबां रोखोमनि जों दिनै बिरियानि बायदिसिना दिनैनि समाव गुबुन गुबुन जानाय लोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेफोर जानाय लोंनायनि गेजेरजों ओ आं साना जे दिनै ओ गोबां जोंनि सुबुं माहारिया फासेवनानै दङ होननानै मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंहा जानाय लोंनायनि गेजेरजों जाबायदि रांखान्थि बिथिङाव जौ गा नांगौमोन बेफोरबायदि जोंहा ओ जौगानायनि जेबो खाबु गैयामोन दिनैनि समाव नाथाय गोबां रोखोमनि जोंहा बे फोर जानाय लोंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोबां आइजोफोरानो बा जोंनि ओ हौवा माहारियाबो गोबां रोखोमनि ओ जानाय लोंनायनि दुखान होननायजों लोगोसे दुखान गला बायदिसिना जोङो जेराव मेराव जों दिनै टाउन नोगोरानो जाबा जोङो गामिनि ओ फिसा फिसा सगफोर जा बाजारफोरावनो जा जोङो बेफोरबायदि दुकानफोर होननानै जोङो जानाय लोंनायनि जोङो गावनि जिउ खौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनो हायो लोगोसेनो जों दिनै ओ न'खरखौ जौगाहोनायाव ओ बेफोरो ओ गोबां रां आरजिनायनि खाबु दङ लोगोसेनो जों दिनै जानाय लोंनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै गोदो गोदायनि समाव जोङो दिनै माबा मोनसे जानो जुदि लुगैयोब्ला जोङो संनानै जाथारनो गोनां जायोमोन बा जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो नाफोर जानो लुुबैयोब्ला जोङो दुब्लि फोथारफोरावसो जोङो ना गुरनानै बा दैमा दैसाफोराव जोंङो होग्लुमनानै जोङो लायनानै जोङो संनानै जोंङो सायनानै नाफोरखौ गोबां खस्थनि गेजेरजोंसो मोनजायोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंहा जुदि रां रुफा दङब्ला जों दिनै मबाइलावनो थानानै जोङो जों अर्डार होनानै जानो हायो दिनै जोङो जमेट'नि खोथा बुंनो हायो जोङो दिनै सुइगि बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो दिनै जुदि अर्डार खालामोब्ला जोङो मा जानो गोसो बेखौनो जोङो ओ बिहरनानै जानो हायो जोङो दिनै न'नि लकेसनखौ जोङो होबानो। लोगोसे बेयाव जों अर्डार खालामनो हायो जों जुदि रेजिस्टार खालामना लायोब्ला जोङो बिनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना ओ जानाय लोंनायफोरखौ जों दिनै ओ मोनजायो ओ दिनै बेफोर नामखौ लानो मोनामोन नाथाय अब्लाबो आं ओ दिनै ओ दिनैनि मुगाजों जिहेथु बेफोरो गोबां जोंनि ओनसोलाव गोहोम खोख्लैदों जिहेथु आं बेखौ नामखौल बुंदों बेनि सोमोन्दै आं गाज्रि बा मोजांनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर जोंनि गेजेराव दिनै एगजामपोल महरै फैखागोन जिहे टु दिनै ओ जोंहा ओ गोबां रोखोमनि बिफोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लानो नांगौ जेराव जोंफोरबो जुदि दिनैनि समाव बेफोरबायदि संनाय खावनायनि ओ अर्डारनि जों जुदि ओ जोंनि मानसिफोराबो जुदि जोंफोरो ओ खुलिनानै लानो हायोब्ला जोङो रां आरजिनो हागोन गोबां रोखोमनि। बेफोरबायदिनो संसार जानायाव ओ जानाय लोंनाया दिनै गोहोम खोख्लैदों। नंगौ नंगौ बिनिफ्राय नोंथाङा एसे बुंगोन नामा? जिहेटु ओ दिनैनि समाव ओ संनाय खावनायाव औ औ ओ आइजो माहारियाथ' ओ गोबां बिबां बिबान दंखायो जिहेथु संबोबाय थानाय बा खावबोबाय थानाय दिनै समाव माबायदि सोलायबोदों आरो सोलायबोनायनि गेजेरजों दिनै ओ माबाफोर गाज्रि जादों ना मोजां जादों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबा मोजां जागौ आरो नोंथां।
औ औ ओ आङो फा सावनो ओ गिबियावनो बेखौ बुंग्रोनो नागिरगोन ओ बेफोर ओ गोदान मुगा दा जिहेथु गोदान हा ओ बेलेग हादरनिफ्राय जानाय लोंनाय बेफोर खालामनाया फारसेथिं नायोबा जोंनि थाखाय मोजांबो जानो जादों बुंनांगोन आरो फारसेथिं नायोबा जों गाज्रिबो जादों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोङो जों जुदि संनो सोलाबाबा ओ रां थायोब्ला जोङो अर्डार खालामना जानो हायो आरो जोङो फारसेथिं बुङोब्ला बेफोरखौहाय ओ जानाय बेलेग हाद बिसोरो बांसिनानो मस्ला मस्लि बेफोरबायदि ओनेक रोखोमनि ओ बाहायनानै सङो बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहायाव मोनसे बेमार जानायनि सान्स थायो। बिनिखायनो जोङो बांद्रायबो जाबाबो जानो नाङा आरोना। ओ जोंनि बरफो जोंनि बर' आइजो माहारिफोराबो दिनै थाउन बा सेन्थार एफोरावहाय ओ जोंनि बर'निनो जि बर'नि था ओंख्रि ओंखाम बेफोरखौ ओ संनाय जायो हथेल हथेल खुलिनाय जायो जेरै जोंनि बर'फोरा अनला ओंख्रि सङो, सबायजों दाउ सङो, बेफोरबायदिबो मोननो थाङो आरो।
औ औ औ
जोङो दिनै बुंनांगोन गोदान मुगायावहाय बेफोरखौबो ओंखाम ओंख्रि बा बर'नि आइजोफोरनि संनायखौबो जोङो न'आवनो थानानै रां दङब्ला जोङो बेखौबो अर्डार खालामनानै जानो हायो।
औ
आरो खायफाया ओ न'आवनो थानानै बेफोरबायदि संनानै ओ अर्डार लाहरोबो लाहरो बेफोरबायदिनो न' खराव संनानै थाखा आरजिनो लामा दिन‌ नाय गिरो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां
अ नोंथांनिफाय बे ओ दानि गोदान मुगानि जानाय लोंनायनि सायाव लायरायनानै जोबोद गो गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो ओ साबायखर बावहरबाय।
औ समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ
दोनथ'लायनोसै होनबा नोंथां।
दे दे बिदिब्ला दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ